औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं?
आंथ' दा ओरैनो उन्दुनानैसो दं।
अ आं नोंथांनाव हरनायनि खारना जाहैबाय नोंथाङा। गरम बन्द'नि गेजेराव
औ।
आबादारि जिउ खुंग्राफोरनि मा मा बिथिंखौ नोजोर बोनो हादों
ओरैनोथ' जोंहा नैबे दैज्लां बोथोराव आबादारि मानसिफोरा गायनाय फुनायाव जोबोद मुखुब जायो गामि ओनसोलाव नायनो थाङोब्ला गोबाङानो माइ गायो दा बेवहायनो बांसिनै मुखुब थानायखौ नुनो मोनो आरो
औ
खायफाया आमथिसुवानि सिगांनो गायो बेनिफ्राय
औ
बिनि आमथिसुवाखौथ' बर'फोरनि गोदोनिफ्रायनो फो थायनाय बायदिब्ला आमसुवायावहाय बैसोमुथिया बा बुहुम बि खाया सुवा जायो होननानै फोथायो बेनिखायनो बै समावहाय माइ गाया आरो हालेवाबो दा बिनि उननिफ्राय गायफिननायखौ नुनो मोनो दा बेबायदिनो बर'फोरनि गेजेराव हौवाफोरा हौवा सुबुंफोरा हालेवो आलि दानो माइफोराव दै सोनाय बायदिफोरखौ खामानिफोरखौ मावनाय खौ नुनो मोनो आरो दा हालेवनाय होननानै बुङोब्ला दोरोङारि नोजोरै नायोब्लाथ' गोदोनि समावहाय मोसौ हालुवाजों हालेवोमोन नांगोलनि गेजेरजों नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ नुनो मोनलिया बांसिनै ट्रेक्टरनि गेजेरजोंसो हालेवनायखौ नुनो मोनो दा बेबायदिनो आथिखालाव हाजिरा खामला बेफोरबायदि लानानै माइ गायनाय खौ नुनो मोनो आरो बर' आइजोफोरखौबो दा दामफ्राबो गोबां सानसेयावनो तिनस' साराय तिनस' आरो अबबा बबेबायाथ' फासस' गाहाम
औ
दा आबाद खालामनानै आबाद मावनानै जानायावबो गोबां रांखान्थिनि जेंना जानायखौ नुनो मोनो आरो आबादारिफोरखौ मानोना हाजिराफोरनि दामा गोबां जाबाय बेनिफ्राय हारसिङैबो मावनो हाया जायो दा बेफोर बिथिंखौ नुनो मोनो आरो आरो बेफोरनि थाखायनो खायफा खायफा आबाद खालामग्रा सुबुंफ्रा मावनो हाला होननानै एसेल' हाफोरखौ गायनायखौ नुनो मोनो। बेनिफ्राय माखासेफोरखौ आदि होनायखौ नुनो मोनो। रांखान्थियारि जेंनानि थाखाय आरो
औ नंगौ
आरो बिनिफ्राय मोनसे नोजोर होथावना बाथ्रायानो जाबाय आथिखालाव बर'फोरनि अनगायैबो गुबुन सावथाल हिनजाव बांगाल हिन्जाव बायदिफोरखौ ओ माने हाजिरा महरै लाबोनानै बर'फोरा गावसिनि आबाद फोथाराव खामानि मावनो लाबोनायखौ नुनो मोनो आरो
औ
थारैनो नंगौ नोंथां नोंथाङा थारखौनो बुंदों
अब्ला नोंथां दिनै दोनथ'लायदोनि नामा
र' नोंथां आं नोंथांनो मोनसे बाथ्रा खोन्थाबावनि ओ नोंथांनि बुंनाया थारैनो सैथो नोंथांनि बुंनायजों लोगोसे आं बेखौनो हमनो हादों जे ओ आथिखालाव बर'फोरनि आबाद मावनायाव जों गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय गोदोनि समाव ज' ज' हेफाजाब होलायनाय सावरि बादालि जानाय बा जांख्रा बायदि खालामनायनि गेजेरजों बा बदल गायलायनायनि गेजेरजों ओ आबादखौ मावनायखौ जों नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव जोङो बेबायदि मावनायखौ नुनो मोननाय जाला नङा होमबा नोंथां आथिखालाव औ आथिखालाव बेफोरबायदि गैयैनि थाखायनो हाजिरा होनो गोनां जाबाय हाजिरा होनो हायाबानो माइखौ माइ आबादफोरखौ बा गुबुन गुबुन आबादफोरखौ ओ मा होनो मावनो हायै जानानै फैबाय आरो बैफोर हाजिरा होनांनायनि गोनांथियानो जाहैबाय गावजों गाव हेफाजाब होलायनाय गैयै फोथायलायनाय गैयै बेबायदिनि थाखाय आरो सावरि बादालि जानाय गैयै बेबायदिनि थाखाय गोमालांनो हमनायखौ नुनो मोननाय जादों नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां
औ औ आरो बेफोरनि गेजेरजों हारिनि गेजेराव मोनसे गोरोबलायनाय अनलायनाय खौसेथि बे खौबो जों गोमालांनायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां
औ आरो मोनसे बिथिङानो जाहैबाय हारिमुवारि बिथिं महरै जों नाहरोबा बैफोर जे जोंनि हेफाजाब होलायनाय आबाद मावनायावहाय जे बदल गायलायनाय बेफोर मोनसे खोब बेराद नोजोर बोनो हाथाव मोनसे समाजारि अनलायनायनि नेरसोन महरै जों नुनो मोनोमोन आरो आरो सावरि जानायनि गेजेरजों जोंनि मोनसे हारिमुवारि नोजोरखौ जोङो समाजाव जोंहा मोनसे बेबायदि सावरि जानाय हुदा दङ हेफाजाब होलायनाय आरो बे सावरि जानाया हेफाजाब होलायनाय मोनसे बिदिन्थि बेखौ जोङो बै समाव नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव जों बेखौ नुनो मोनाखै दा बेनिखायनो जोंनाव हारिमुवारि बिथिङावबो गोबां खहा जानायखौ नुनो मोननाय जादों नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां।
औ औ दे होमबा नोंथां दिनै जाथ'नोसै।
जागोन दे।